अ खोनादोंना
औ औ औ गोजोन साजौफुनि गाहाम हामायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय
नोंथांनिसिमबो
मोजां खोनाहैदोंना
औ खोनादों ओं
दा जों जेनेबा दिनै आबादनि सायावनो रायलायग्रोसै नामा
औ जायो सावरायजायो
अ ओरैनो नोंसिनि हालामा मा थायो जेनेबा
जोंनि हालामखौथ' ओरैहाय बिजिनि होनो
औ होमबाथ' नोंसोरनिथिं ओरैनो जोंनि बर'फोरनि जा मावबोबाय थानाय आबाद बेफोरखौ मा माखौ मावनाय जायो
गुबैयै गाहायै जों बर' हिसाबै माइखौनो बुंनो हायो
उम ओमफ्राय बेनि अनगायैबो
औ बिनि अनगायै थाबाय मैगं थाइगंनि बेलायाव ओ पथल खांखिलर जिंखा बेफोरो थाबाय आरो नारें लेबु थालिर राबारबो एसे मावनाय जायो
औ औ नोंसोरनिथिं नोंसोरनिथिंथ' नारें लेबुखौ बांसिनानो मावनाय जायो खोमा ना नखौ माने न न'खर न'खरफ्रामबो थानाय जायो खोमा
फ्रायानो दंजोब बोवानो औ
औ औ औ ओमफ्राय दा जेनेबा दाथ' दैज्लांनि आबादफोरा मा मा जायो ओरैनो
दैज्लाङावथ' दा माइआथ' थाखाबायानोसै आरो बेजों लोगोसे दे दा सोलिगा नो थानाया ओ पथल खांखिलर जिंखा बहल बेफोरनो आरो
अ नोंथांमोननि थिंलाय माबोरै मावनाय जायो। आबादफोरखौ
जोंनियाथ' एखियानो फ्रायानो होनबालाय।
अ
दा जेनेबा आं आंनिफ्राय मिथिनो लुुबैदों जेनेबा खोथियाखौ माबायदि माने माबोरै फोजेननाय जायो आरो।
अ खोथिया फोजेननायाथ' हालेवनानै खोथिया ओ औ
नोंथाङा माबाखायोना माइफोर न'फ्राव गायखायोदां ना
आबाद खोन्दोआव
ओरैनो ओरैनो नों नुनायखौनोदो दे
अ ओरैनो आं मिथिनायावथ' एसे अखा नांगौ एबा नङाबा दै
जेब्ला फोथाराव दै दुब्लियाव दै जायो अब्ला हालेवनानै ओ माइ माइज्लिखौ फोनानै ओ बि ओमफ्राय गाजा बेरखांनानै खोथिया जायो आरो आं बेखिनिखौ मिथियो आरो
खोथिया जि बेसिकलि मावाखै खिन्थु दा आं दायो बेखौबो आंबो बुंनो सानोसै जेनेबा गिबि गिबियावनो जेनेबा अखा नङाबा बरंफोरनि दैजों जेनेबा खोथिया थिलिखौ बानायना लाग्रोयो बेनि बो जेनेबा जो सोरबाया गिसि खोथिया फैयो आरो सोरबाया गोरान खोथिया फैयो गोरान खोथिया होननानै बुङोब्ला अदेबानि न'आव थानाय जिखिनि हा बेयावनो एसे सा साजों माने गोरान जायगायावनो माने फोनाय जायो आरोना माने जिप नालाय होनो माने माबायो बे खोथियाफोरखौ फुुंनो थाखाय माने गोरलै जायो आरोना बे गुबुन गुबुन जायगा आव जेनेबा लैब जेनेबा बेहेरा आरि थायोना बेफोराव माने खोथिया फोनो हानाया थ माने गोब्राब जायो बेखायनो माने जायगानिनो न'नि खाथियावनो होनानै लायो आरो मिथिबाय
औ
बेखौनो गोरान होनबाय आरो ओमफ्राय जा गिसि होननानै बुंब्लाबो नोंसिनिथिं जाबादि फोयो बेनो जेनोबा बेयाव बो जेनेबा बेयावनो दै नायनानै खोथियाथिलि बानायनानै लाग्रोखाबाय माने बेयावबो एसे दै बद्रायखौ लाया एसे गोजौ सांग्रां जायगाखौ लागोन आरो गायख जोमथ लानानै हालौवग्रोबाय हालौनानै मोजां सिगांनो जों जे सनानै थायो माइ औ हरसेबाव दैसोमनानै होखांनानै माने थालिर बिलाइफोरजों खोबनानै दोनो आरोना
औ
बेखौ दोनखांनानै जेब्ला बेखौ दिखोयो दिखोना लाबोनानै बेयाव थालिराव खोबनानै दोनबाय बा थालिर बिलाइयाव खोबनानै दोनबाय हाफ्रावबो दोनजायो ओमफ्राय सोरबा सोरबाया बस्थाखौबो थाब गाजा बेरनायनि थाखाय माने बेयाव दैफोर एसे एसे सारस्रोयोबा माने बे खोबफबनायजों थाबनो गाजाया बेरो आरोना गाजााया बेर खांनायनि उनाव जेबोब्ला हाया मोजाङै मोनजोबबाय अदेबानि मै होबाय समानै बेयाव थांनानै माने आखाइजों गारनानै माने मोजाङै समान समानै माने फोनानै दोनबोनाय जायो आरोना बेयावबो आं मोननै आदब बाहायनायखौ नुनो मोनो मोनसेया जाहैबाय जेब्ला माने दैया माने बुंजा अखा हागोननि जेब्ला माबा जाथावनाथि दं एबा सम्भाबानना दं आरो जेनेबा जबाव अखा अखा होगोन होनबा हाथाय माने अखा होगोनबाथाय दैखौ बरथिक खालामनानै एबा दैखौ माने आलिजों समान आबुं खालामनानै माने फोनाय जायो आरो ओमफ्राय जेब्ला सानदुं मोजां बोथोरा एखे अब्लाथाय माबासिगोन आरो मा होनो गोसोबायदि फोना फैसिगोन दै सोनानै फोनायनि उ खथिया बेनोदि जेनेबा अखा हाबोलाथ' जेनेबा बे बुस्रावनानै लांजोबगोन ना
औ नंगौ
अ नों दै सोनानै फोआबाथाय ममे दै सोनानै फोखाबाथाय दैया माने जेब्ला आलि सिङाव आबुं जानानै थाखाबाय होमबाथाय जेसेखि फैया माने माबाला आरो जेनेबा माबाखौ माइ गुथिफोरखौ माने बेलेगाव बुखारनानै लांला आरो ना
औ
दा बेखिनियानो आंनि मोननाया दा
बेनि अनगायैबो माइ आबादनि अनगायैबो नोंसिनिथिंबो आथिखालाव जुखाम आबादफोरखौ मावनाय जायो खोमा ना
जुखाम आबादखौ औ मावनाय जायो
दा गोदोथ'बारा मावामोन खोमा से बोसोरनै बोसोर
गोदो अ गोदोहाय एसे खममोन औ नंगौ
ओम दानिया ओम दा नों मा सानो जे नोंथां ओम दा नोंथाङा मा सानो जे गोरान खेथि मावनायाव साबसिन ना गिसि खेथि मावनायाव साबसिन माने राङारि मुलाम्फा जायो
ओ आंनि मिथिनायावथ' गोरान आबादावनो बांसिन मुलाम्फा जायै बायदि मोनदाङो आङो ओ
माइ आबाद मावो दा नोंथां मोननिथिंबा खोब नायोब्लाबो ओ जिब्रै मन एबा जिबा मन बेबायदियावनो
औ बेबायदिनो जानो हागौ
माइनि दामाथ' स्निजौ दाइनजौ थाङो आरो स्निजौ दाइन थेवबाबो जों सानो ब्ला जों ओ बारा मोनथिया जेब्ला जों ओंखाम खालामो अब्ला ओंखामखौ खनथेलाव जिबाजौ जों मोनो खनथेलाव जोङो से बिघा हायाव द'जिबा कुइन्टेलखौनो मोनहैनाय आरो राङारि जा ओ जाहैयो दा नोंनि नोंथांनि नुनायाव गोदो जेरैबायदि आबाद मावोमोन आथिलाव जाबायदि आबाद मावो बेनि फाराग आंनो फोरमायनो नामा
अ फारागथि होनोब्लाथ' जोङो गोबां फारागथिखौ नुनो मोनो फारागथिखौ बुङोब्ला हा अख्रांखौनो बुंजायो आरो गोदोहाय दिहुनथाइफ्रा खममोन हासार बाहायनाय गैयामोन बिदिनो दैनि बिबां ओ पावार टिलारफोर खममोन जोबोद खममोन नाथाय आथिखालाव बेफोरखौ बिगियानारि आदबजों बाहायनायखौ जों नुनो मोनो बेनि खायनो दानि जुगाव ओ दिहुनथाइखौ बुरजा बुरजा मोननाय बे बायदि मोनो आरो ओ नोंथांमोननिथिं माबोरै बाहायो हासारफोरखौ अर्गानिक नङाबा औ
जोंनियावथ' दाबो ओ सोरबा सोरबाया अर्गेनिक बाहायो खिन्थु अर्गेनिक बाहायनायनि जेबो ओंथियानो गैलिया होननानै बुंनांगोन मानो मानोना अर्गेनिकआ नों हारसिं बाहायबाल'सो जाया दुब्लि मोनसेयावथ' सासे अर्गेनिक बाहायबाबो गोबां सुबुङानो जुदि रासायनारि हासार बाहायोब्ला दैजोंनो बोहैनानै फैफाखायो अब्ला माने अर्गेनिक बाहायनायनि जेबो मुलाम फायानो जाया आरो ना स आं सानो आथिखालाव अर्गेनिकखौ बाहायफिननो नांसिगौ मानो होननानै बुङोब्ला दिनै जों मोजाङै नोजोर होनानै नायोब्ला सा सानजा आसाम एबा जोंनि हादाबफ्राव बो केन्सारनि बिबाङा बांबोगासिनो केन्सारनि गुबै जाहोन फ्रा जोंनि जानाय लोंनाय आरो रासायनारि मुलि बाहायनायनि गेजेरावबो मोनसे होननानै जों बुंथारनांगोन मानोना जोंनि आसामाव माने जानाय लोंनायनि थाखायनो बांसिन केन्सारा जागासिनो जेरै जोङो दाखलिसो मोनसे टाटा मेमरियेलनि फोसावनाय बे रनसाइफोरखौ जों नायोब्ला नुनो मोनो जे आसामाव गोबां बिबांनि कलन रेगथाम बेफोरावनो जोङो केन्सारखौ मोनो आरोना औ बिनिखायनो बेफोर जायगाफ्राव जानाया माने जोंनियाव मोजाङै दोगोन जायाखै जानाया बेनि थाखायनो जादों आरोना ओमफ्राय आं सानो अर्गानिक खिन्थु सासे सानैल' बाहायबा जाया मानोना दिनै गासिबो बाहायजोबखाबाय बाहायजोबखांनायनि उनाव जुदि आरो हा दखरसेखौल' बाहायोबाथ' बेबोथ' जानाय नङा आरो हासारा बो आथिखालाव रासायनारि हासारबाबो माने गुबुन गुबुन आरो बांसिन गुबुन गुबुन आरो माने गाज्रिसिन हासार फैबाय होननानै जों बुंनो नांगोन आरो ना गोदोनि रासायनारि हासारा गुबुनमोन नाथाय आथिखालाव माने ओरैबायदि जाबाय जे माने बेलाथिफोरखौनो जेब्लाया आबाद मावो अब्ला साननैयावनो फोमोननो हानाय सानथामावनो फोमोननो हानाय बेफोरबायदि नुनो मोनो आरो
औ बेफोरो बिराद गोहोम खोख्लैयो आरो जोंनि देहाखौ
औ दा आबाद होननानै बुंब्लाथ' जोंनि हादोरसायावनो एखेयानो जाफ्रामनो नागिरो जेनेबा जेरै जों बर' हारियाल' नङा गुबुन गुबुनाबो जेनेबा जों नुनो मोनो जे जेनेबा गुबुन गुबुनाबो बे एखे आबादखौनो मावो नाथाय नोंथांनिसिम आं नोंथांनिफ्राय आं आं साजेसन एबा बोसोन मोननो लुबैदों माने ओरैबायदि आबाद जाय आबादखौ माने बर'फ्राल' मावो ओमफ्राय बे आबादजों जोङो माने मुलुगाव सिनायथि होनो हानाय माबाफोर आबाद फोर दं नामा
बेबायदि आबाद बुङोब्ला आं एसेबां स्टाडि खालामफेरनाय जायाखै बेखायनो दा बुंनो हाथ' थ'नाय नङा नामा
माने साननानै ला जेनेबा जों अरुनााचलफ्राव नायनो थाङोब्ला जेरै कमला हायजें बायदि बायदिया बिनि थाखाय मोनसे माने अरुणचलखौ सिनायथि होयो माने अदे मानि बेयाव थानाय हारिफोरखौ सिनायथि होयो थिग बेबायदिनो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो बेबायदि आबाद थायोब्लानांगौमोन जेराव मुलुगनाङारि खालामनायाव हेफाजाब होगौमोन होननानै आं सानो आरो
नंगौ